औ खोनादोंना नोंथाङा ओ खोनादों आं दा नोंथांजों ओ फंनैसो ओ जेनाखि मोनसे आयदा लानानै सावरायनो कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोनना
औ हागोन
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय दैबाना दैबानाया जोंनाव बोरै जायो आरो जोंखौ माबायदि खहा खालामो बेनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ
औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा नोंथां
औ
औ नोंथां
औ
दा बे ओ दैबाना। औ नोंथां दैबानाजों जोंहा सुबुंफोरा जे जोबोद खहा जायो औ नोंथां
आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों जे फ्राय दैमा गिदिर गिदिर
औ नोंथां औ नोंथां बेनि थाखाय बैफोर दाबसे जायगानिसिम थांनाय दैमा
बेफोर सुबुंफोरा जे स्कुल कलेजाव फैनो जोबोद गोब्राब जायो थांलाय फैलाय लोगोसे हान्था मेला जों मैगं थाइगं हाथायाव फाननो लाबोनाय बैफोर गोबां खहा जायो आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा दैमा खाथि खाथियाव न' लुना थानाय
ओं नोंथां औ नोंथां
जे हरफोरावनो दैबाना फैना होनानै बिदिनो लोमनो लोम जानो गोनां जायो बैफोर न'खरफोरा
औ नोंथां। आरो बिदिनो जोंहा
जे। अबावबा दं दंग'नि एबा दैमानि मुथारिफोरा बायनानै
बायनानैबो।
बे दंग' खाथिनि न'फोर गामिखौ लोमनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
अ लोगोसे बिदिनो दै गोबां फैनायनि जाहोनाव जे दंग' मथारिफोरा बायनानै माइ आबादबो माइ आबादफोरावबो जायखि आबादफोरावबो खहा खालामो बाला फबजोबो। बैफोरखौबो जों नुनो मोनो।
नोंगौ । गोबां जायगाफोराव नुनो मोनो जे दै बाना जानानै नखौनो मोनासै नंगौ नोंथां।
बिदि जायोब्ला जोंहा जे सुबुंजों लोगोसे बैफोराव थानाय जिब जुनार एबा मोसौ बोरमा अमा दाउ बेफोरबो जे जिउ गो
नंगौ नोंथां। आरो लोगोसे बयबो जों फैफानाय एसे दैनि बेस औ नोंथां।
बैफोरबो जों गोबां खहा खालामो।
ओ नोंथां औ। बाद गैयाबा जेरै जायखि जाया आबाद। ओ नंगौ। सैथो। औ बेखौ सोंना औ ल' मोजां मोनो जों बहा फोरजों नुनो मोनो जे दैमा नाहरबाय थानाय समावनो दैमाथिं जे बियो नंगौ नोंथां सैथो। दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना हो दो। औ नोंथां हागोन। नोंगौ नोंथां बियो जोबोद ओ सावरायथावथाव खोथा आरो सावरायनांगौ जोङो बेफोर खोथाफोरखौ। नङा होमबा नोंथां। बे दैबाना होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे जोबोद गिथाव सोदोबखानाव माराथां गिथ'आव। मानो होनोब्ला दै बानाया जोंखौ आ। गोबां मानि जोंनि आबाद, आरो जिब-जुनारफोरनि जिउ आरो सुबुंफोरनि जिउखौ ओ। ओ गोमानायखौ जों नुनो मोनो नङामा नोंथां जायनि जाहोनाव जों गिथाव मोनो आरो। दा। दै बानाया जोंनाव माब्रै माबोरै सोमजियो होनोमबा गोबां लामा दं बेनिखौ माबानायनि। जों नुयो गोबां गोबां माबाजोंहाय जेरै आथिखालाव। टाउन- सहरफोरनि दैबानाखौ जोङो ओरैबायदि नुनो मोनो नोंथां जाय टाउनफोराव। जों ड्रेननि लामा, बानायो नङा नोंथां ड्रेन बानायो। बै ड्रेनफोराव जोंनि जेनाखि सुबुं माहारिया। गोबां माने खाथि। सोराबा मैला, प्लास्टिक, हा, बायदि बायदि माने बेफोरबायदि खौ गार। ना, होनानै आ बैबायदि दैनि लामाखौ मानि गोथै होजोबो आरो नोंथां थां। हेंथाहयो दा। दैबाना जायै समाव बेफोरबायदिखौ जोङो गारना दोनग्रोजोबखायो। ओ अखा हायै समाव जेब्लानाखि बे अखाया। हानाय सुरु जायो अब्लाना नोंथां बे। दैया जेनाखि जोंनि लामाजों थानांगौमोन दे गावनि लामाजों थांनो हायिलाय। होथेजानायलाय गुबुन, गुबुन जेनाखि आलादा, आलादा लामा लानानै दैया। फैयो आरो नाङा होमबा नोंथां औ दै लामाखौ होथेनायनि जाउनाव। दा बेफोरनो गोबां गिदिर गिदिर आ। गामि मानि बेफोरनि टाउनफोरावथ' एफोरो मथुपुर दैबाना जानायखौ जों एसे खम नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव। मानो होनना बुब्ला बेवहाय गामि जेनाखि अखा हानानै दै थानाय बेजोंनो बानाया जायो जोंनाव। जोंनि बायदि खाथि-खालानि जेनेबा टाउन सहरफोराव। एसेबां गिदिर गिदिरफोर दैबाना जानायखौ जों मोना नाथाय सोनाफु गोनोखो बान्दो, बा माथावरि बेफोरबायदि। बायनानै फैनाय दैया गोबां बोलो गोनां जाना फैयो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ नंगौ नोथां।
जायनि जाहोनाव गोबां मानि न' बां सिलिंखार खालामो जिब, जुनार, सिलिंखार खालामो। बिफां-लाइफां गासैबो माने मानसिफोरनि जिउखौबो लायो। बेफोरबायदि मानि खालामो आरो जेब्लानाखि बे गिदिर, गिदिर बान्दोफोरा बायनानै फैयो नङा होमबा नोंथां। औ माने बै दैया। गोबां बोलो गोनां जों फैयो। आरो दैबानाया जोंहा गोबां दङ दैबानानि सोमोन्दै रायज्लायनोब जेरै आ। सुनामिफोर जायोबा जेरै जापानफोर बायदियै माबाफोरावहाय हादरफोराव नङा होमबा नोंथां। बेफोर सुनामियाथ' मानि ओरैबायदि सिलिंखार खालामग्राखा। ओ। माबाफोरखौनो माने गासिबो न'फोरनि गोजौसिन माने लोमो। मोनसे उनाव मोनसे, मोनसे उनाव माने फैनानै बिदिनो। बिराद गोजौ जालाङो आरो गिथाव, बाथाव माने महर लायो नोंथां।
औ औ।
दा जापानफोरबायदियाव जों नुनो मोनो बोसोराव ओ खननै खनसेया फिसा, गेदेर। मानि सुनामिया फैखायो आरो नोंथां आरो बैफोर सुनामिफ्रा माबोरै जाखाङो होमबा। बै जोंनि सिङा हा सिङाव थानाय जेनाखि आ ट्रेक्टरनि प्लेट नङा होनबा नोंथां बैफोरो दावथ्रोदबाय थानायाव मानि ओ ओरैबा ओरै जाबाय थानायाव मानि नारलायबाय थानायाव बैफोरबायदि मोनसे मानि ओ बांग्रि फोरा मावो जेब्लानाखि बांग्रि मावो अब्लानो माने बै मानि दै हा सिङाव थानाय ट्रेक्टरन बेटआ ओ बेफोरबायदि माबानानै दावथ्रोदलायनानै मानि गोबां मोनसे फर्स बा बोलो ओ मानि जाखांहोयो आरो नोंथां सोमजिहोयो नङा होमबा।
औ औ।
दा बेफोरनि जाहोनाव जोंहा बै गिदिर गिदिर दैफोर खाथियाव थाग्राफोराफ्रा दा जोब बोद भुगिनांगौ गोनां जायो बेफोरनि थाखायनो। बेफोरनि थाखायनो ओ मानि जोंहा सुनामियाबो ओ माबायो सोमजियो। जायनि जाहोनाव आ गोबां ओ माबाफोरा ओ दै बानाया मानि जोंखौ माबा खालामो आरो बैफोर दै बानाया जेरै जापेन्डआव जों नुयो। गोबां माने न' बां माने बिल्डिंफोरानो गुगुजोबो बैफोर बेफोरबादि ओरैबायदि बोलो गोनां नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ गारि मथर बहैखारलाङो लाख लाख खौथि खौथि ओ माबानि दामफोरनि माबाफोरानो गारिफोरानो बेफोर मानि बेफोरबादि बोहैखारलांजोबनानै लांजो जोबो न' बां मैला मैथा लानानै दालां बेफोरखौ सिफायलाङो गिदिर गिदिर दालांफोरखौ होनबा नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव नाथाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिरखौ जों नुनो मोना मानो होनब्ला जों बैफोरबायदि दैनि जिउ जोबोद गोजान जायगायाव आरो नंङा होनबा नोंथां
औ
औ नोंथां दा जोंहा दैबानाखौ होबथानांनाया जोंनिनो आखायाव दङ नैबे मोनसे खोथाखौ जोङो साननांगोन नोंथां जेनाखि माबाफोर आ दै सेर सेरनि जेनाखि जोङो आ गिदिर गिदिर दैफोरनि जेनाखि जोङो सेर सेर मारुमफोर बेफोरखौ जोङो जावखा जावखा खालामनानै हाफोरखौ गुरै खालामनानै एह जोङो बेफोराव खुरखा खुरखा माने दैया बैबायदि बोलो गोनां दैफोरा माने गुबुन गुबुन लामाजों माने सोरखिलाङो आरो नोंथां नङा होमबा दा बेफोर फैनानै अबावबा समाव जोङो ओरै गोजौ जायगाजों जों अखा हादोंबा ओरै जोंनि गाहायाव अखा हायाखैबाबो सान्दुं थिं थिं दुंदोंबाबो जोंनाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै जों नुनो मोनो आंबो बेफोरखौनो नुखांनाय जोंनि ओनसोलावबो जेरै अखा हायाखै सानब्रै सानबाबा जि सान सिगांनिफ्रायनो जोंनाव अखा गैया नाथाय बे बे दिनफोराव जोंनाव दैबाना जाफैदों आरो नोंथां जेराव गोबां ओ जिबौ जिबारफोरा जोंनि न' सिङाव हाबफैदों दै लोमनानै आरो बैफोरजों बोहैखारबोनाय दंफांफोर गिदिर गिदिर बे दैया जेरै गावजों लाना फैफायो दंफांफोर बुखुनानै नङा होनबा नोंथां
औ
फोरा मानिया जोबोद माने माबा फैदों आरो जोंनियाव आंबो नुनो मोनदों नोंथां जोंनि गामियावनो लोमनाय नालाय औ दा आरो बेयाव जोंनिफ्रायबो गोबां जिउ मानसि गोमादों नंखायखौ मानो बुंनो जोंनि ओनसोलावबो हथात बिदि दैबाना जाफैनायाव माने गोबां खराय फैयोना नोंथां दैया जेराव जों खारदोंबो हास्लाबा बेफोरबायदि थासारियाव जायो आरो आरो बैफोरमानि जिबौफोराबो न' सिंफोराव जोंनाव हाबलाजोबो दै लोमना थानानै जेब्ला दैया दैयाबो बिदियाथ' जेनेबा गोबाव थाया नों थां बिदिनो से घन्टा बा नै घन्टानि उनावनो बि दैया रानलांफिजोबो नोंथां औ दा बेफोरबायदिनो जों राहा लानांगोंन बेफोरखौ होबथानायनि नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा जोङो बेखायनो बेफोरखौ होबथानांगोन ओ बेफोरखौ जोङो दै खाथिनि दै गिदिर गिदिर खाथिनि हाफोरखौ सेर सेरनि हाफोरखौ जों जावनो नाङा बेफोरखौ खुरखानानै लाङो लासै लासैनो नङाबा बेवनो लासै लासै खुरखानानै लामाया दैनि लामाया गुबुनजों माबायो आरो नोंथां ओ थाङो दैया दा नोंथां जोंहाथ' सावरायनाय समावबो जोब्बायानो नङा होमबा नोंथां
औ -
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम औ नोंथां दे औ दे नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां